खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ जों दायो ओ हारिमुनि सायाव सावरायगोन नोंथां नोंथांखौ आं गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां नोंथाङा सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नों
नोंथाङा हारिमुनि बेलायाव ओ नों बिसोरनि गामियाव जानाय मोसानाय मेथाइ खनाय ओ रावफोलेर रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि जा गामियाव जानाय ओ जा हारिमु होनना बुङोब्ला। मोनथिखायो आरो ना ओ मोनसे हारिया गावबा गाव ओ हारिमु थाखायो ओ जिहेथु जोंनि जा बर' हारिनि जा हारिमु बे हारिमुवा जोंना गोबां जावगाखांदों आगोलनिसै दा आथि लाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोंनि गामियाव मोसानाय मुसुरनाय होनना बुङोब्लाथाय जोंनि गामियावहाय बांसिनै बैसागुआव मोसानाय सानाय रोगा रोजाबनाय बायदिखौ जों नुनो मोनो ओ बैसागुनि अनगायैबो माबाफोर जा फोरबो बा माबाफोर जेनेबा फांसन बा बिदिखौ फालिनायखौ फालिब्ला जों नु नो मोनो आरो आरो मोसानाय रोजाबनाय ओ जोंनि गामियाव
औ
आ बायदि जोंनि गामियाव बैसागुआव रंजायो बैसागुखौ जों बरायो गासैबो जोंनि गामियाव थानाय आबै आबौ ओ आदा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो ज' जानानै जों ओ गासैनिबो न' न' थांनानै जों मोसायो रंजायो आरो जों जा हारिमुनि गेजेरजोंनो जा गेदेरखौ गेदेरफोरखौ जों मान होयो आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो आरो अन्नाय होयो थिक बेबायदिनो जों ओ जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव बे गाननाय जोमनाय जि जोम बेफोरखौबो जों नायनो हायो जेरै आ आर'नाइ फालिनायखौ नुनो मोनो लोगोसे जा हुवा मानसि बेसोररबोजा गामसा गानो आरो आर'नाइनि जा गस्ला ओंखारदों आथिखालाव बेखौबो गाने नुनो मोनो आरो लोगोसे गोदोनायाव आर'नाइ लानानै जों गासिबो मोसानो थाखाय ओंखारो।
औ
बेनि सायाव नामा?
औ नोंथां। हाय माने बुङोब्ला जा बर' ओ सुबुं हिसाबै दानि नोंथाङानो बुं बाय ओ जाय हारिया ओ गावनि बिमा राव फोथांनानै लाखिनो हाबा खै ओ बै हारिनि हारिमुवा हारिमुनि महरा गोमोरां गोमोरां जानानै दङ। ओ मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि ए सिनायथियानो जादों ओ बे हारिनि गाननाय जोमनाय। मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय। जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दं। ओ बेनो बैसागु।
औ
ओ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो। ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोनहा बैसागुखौ ओ से दानालागै फालि-फालियोमोन होनना जों आ बै सागुनि गिबि सिनि सानाव जोङो ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना ओ बुंफोरा बुङो। ओ ऐ सेजौ से नङाबाबो एकस' एथा रोखोमनि गोखा गोखैखौ जानांगौ होनना मानसिफोरा बुङो आरो आ बेनि ग जेराव गासिबो मैगंखो मोनजोबिलाय ओ जोङो मोनदों मोनबा मैगंखौल' जोङो जानो मोनो आरो
औ
ओ बेफोरनो जाबाय ओ मानिमुनि दिंखिया खेरादाफिनि माइसन्द्रि खिफि बेन्दों बेखिनिखौल' जोङो मोनजायो आरो ओ नोंथांनाव ओ गुबुन मोनसे सोंथिखौ आं सोंनि ओ नोंथां ओ बे हारिमुनि सोमोन्दैनो ससे बुंनो हाबावगोन ना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा नोंथाङा जा बुंलांबाय बेयो सैथ थो गासिबो सैथोफोराजोब
औ नोंथां
जा नोंथाङा सोंबाय हारिमुनि बागै आं एसे एसे आगोलनो बुंलांबाय आरो बेनि सायाव आरो बांद्राय आंबो बांद्राय मोन थिजोबा आरोना आ जाहा थे जा नि फ्राय फैसा गाननाय जोमनाय दाना दामनाय देमनाय जों जों उन्दैयाव मोन थियोमोन जे जा गासिबो जेबो मोसानाय मुसुरनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल जा गाननाय जोमनाय गावनि हारिनि दख'ना बायदिखौ जों गानाय नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जा ओ लाइमोन बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जों दानिया ओ हाथाय बाजार बो जों गावनि जा ओ दख'ना गाननाय जोमनायखौ जों बांद्राय नुनो मोनलिया जानांबाय आरो। आ आगोल आगोलनि बा सा जों नुनो मोनलिया। जा दा नुनो मोनो जे जा आथिखालाव ओंखारनाय ओ जा लंपेन्ट गस्ला बिदिखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जों जोंनि हारिमुखौ जा गाव गावनि हारिमुखौ फोथां लाखिनो थाखाय जों गाव गावनि हारियाव थानाय गाननाय जोमनायखौ गानोब्ला जों मोजां जायो आरो। अब्लासो जोंनि हारिमु हारिनि हारिमुवा जौगाखांगोन होनना आं सानो। बेनिफ्राय जा हारिमु जानाय मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा एसे आगोलनो जोबोद मोजाङै फोरमायलांबाय आरो। दा जानाय लोंनाय होन ब्ला जों बैसागो बोथोराव जों आ सेजौ से ना सेजौ आ बिदि जायो होनना नोंथाङा फोरमायबाय। नाथाय बे मैगं थाइगंखौ जों आथिखालाव गोबाङानो नुनो मोननो थांलिया। ओ जा मोनो बेखौ जों बैस सागुआव बैसागुनि से खालार खालि जों जानाय जायो। होनना जों नुनो मोनो आरो बेनि मादाव जा दिंखिया आ जा खिफिलेवा जा ओ मानिमुनि थुन थुनि बायदिसिना आरो ना ओ सेजौ नैजिना सेजौ सेजौ से। बेबादि आ बे जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि बेजों लोगो जे नोंथाङा एसे आरो फोरमायबावना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
हम
ओ जोंहा ओ हारिमु हिसाबै ओ जोंहा मोसानाय रोजाबनाय थायो। ओ जोंहा मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ दानि मोसाग्रा स फ्रा ओ जायगा थाइसेयावनो गैलिया आरो गोबां जौगाबोबाय
औ
जोंनि बर' सुबुंफोरानो ओ मोसानानै उम गोबां ओ रां खामायनो हानाय जाबाय
औ
जेरैहाय फिल्म मोनसे गायोब्ला बिसोरो ओ दाइनजि रोजा से लाख ओ बिदिसिम खामायनो हायो आरो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बिदिनो ओ मेथाइ खन्नायनि बेलायावबो जोंहा ओ मेथाइ खननायाव आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे प्रग्राम गायो ओ प्रग्राम गानानै गोबां रां खामायनो हादों
र नांग थां आरो रां खामायनायल' नङा ओ आरो रां खामाय खामायनायल' नङा ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिखौ बिथांमोना लाखिदों ओ बिदिनो हारिमु बुंब्ला मोनसे हारिमु बुंब्ला मोनसे हारियाव याव आसार खान्थि मोसानाय मुस सुरनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ गासिखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु जायो नालाय
औ
आरो नोंथाङा बेनि बेनि हारिमुनि सोमोन्दै ससे बुंनो हाबावगो नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा आगोलसो जा बुंलांबाय बेफोर गासिबो सैथोजोब आरो दा नोंथाङा सोंबावदों हारिमुनि बागै हारिमुनि बागै आं मोसानाय जा जानाय लोंनाय बेखौथ' खोन्थालांबाय दा जा हारिमु हारिमु होनो ब्ला बयनिस्राय गोनां बांसिन जा मा जिनिसानो जाबाय दामग्रा देग्रा दामग्रा देग्रा गैयाब्ला बे हारिहा हारिमु जानानै ओ जा हारिमुनि दामग्रा देग्रा आं गिबियावनो जोंनि बर'नि होननो बुंनोसै आरो जा हारिमु जोंनि जा बर'नि दामग्रा देग्रा बेफोर खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो ओ खायफाया आथिखालाव जा बायदिसिना जों सिफुं बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओ नाथाय आगोलो जों नुदोंमोन जे जा औवा जोंनो औवाखौ गुदुं खालामनानै बेखौ सिफुं महरै बाहायोमोन सिफुङानो जाबाय औवाजों बानायनाय आरो औ बेनि अनगायै जाखाम सेरजा जथा बायदिखौबो जों नुयो नाथाय आथिखालाव जा नुदों जा गावनो रोजाबनानै गावनो दामनानै मो सानायखौ जों बांद्राय नुवा आरो बैसागु खम समावल' यो आ जा गुबुन गुबुनाव मोसाब्लाबो जों जा ओ दा आथिखालनि मुगायाव जा बक्स जों आगोल जा रोजाबखानाय बेखौ दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो बेनिखायनो जों जा हारिमुनि बेलायाव दामब्रा देमग्राखौ जोङो नांगौ नांगौ सार नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हा हागोन नामा बे दामग्रा देग्रानि सायाव एसे?
औ नोंथां।
औ
औ जोंनियावथ ओरै
खोनादोंना नोंथांङा?
हेल नोंथां
औ खोनादों ना? औ खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों दे फोरमाय।
हेल'
औ नोंथां खोनादों फोरमायदो। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।